नोंथां औ औ दा नोंथाङा मा खालामदों?
नै नोंथां ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङा
अब्ला अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा उदाङै दङब्ला
औ औ नै रायलायनो हागोन नोंथां नै दायो ओरैनोसो दङ।
अब्ला सावथुननि सायावनो रायज्लायनोसै जोंहा बर' सावथुननि सायाव।
औ औ सावरायजायो नोंथां रायज्लायजायो।
औ दा जोंहा बर'नि सावथुन होननानै बुङोब्ला गिबिसिनै दिहुनजानाय जोङो थियेटार हलाव देखाय देनजानाय बा अब्ला एसे नोंथांनिसिम आंनो फोरमायहरग्रोनोसै आरो ना।
औ औ नोंथां औ
औ जोंहा गिबिसिनै दिहुनग्रोजानाय होननानै बुङोबा जोंहा नाइनटिन ओइटि सिक्स मायथाइयाव ओ जिगुजौ दाइनजिद' मायथाइयाव दिहुनजानाय बे आलायारन बा जोंहा दिहुनगिरिया ओ जोंदाउ बड'सानि जे बिथाङा बेखौहाय दिरुनदोंमोन बा बेनो गिबिसिन होननानै जोंनि बर' सावथुनावहाय बयबो मिथिलायगौ आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथा औ
थिग बेबायदिनो जोंहा बर' सावथुनाव गोबां प्रडिउसार बा दिहुनगिरि दङ दा आं बेफोरनि मुंखौ नोंथां एसे फोरमायहरनो नागिरदों आरो।
औ नोंथां मा जालायखो
थिग बेबायदिनो जोंहा दङ ओरै जोंदाव बड'सा जेरै आं दानि होनदों थाबाय आरो दानि गोदानै एसे जाखांफुबाय थानाय रिया ब्रह्म
औ
औ आरो दंबावो जोंहा ओ मुलुग मुलुग मा माबा मोनसे लिरोमोन उफादिया बेफोरबायदि जोंनाव जोंनियावबो ओंखारबाय आरो दा दा नोंथां जोंहा बर' सावथुन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां सावथुनफोर दङ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिबां ओंखारनाय आं मोननैसो बर' सावथुनफोरनि मुंखौ मख'नो सानदों आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ जोंहा बेफोरबायदिनो गोदोहाय दंमोन जोंहा ओंखारबोनाय गोरबो नोजोर राजु एक्टरनि फावखुंगुर जोंहा राजुमोन आरो फावखुंग्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा मा मा नाम होनोमोनलनाय नोंथां एसे बावबाय दैै
दा जोंनि बर'
औ रिंकुमनि रिंकुमनि होनो आरो नोंथां गोसोआव फैदों रिंकुमनि बेफोरबायदि फिलिम ओ सावथुनफोर दं आरो ओ बिनि अनगायै ओंखारनाय गोदान गोदानै ओंखारबोनाय बा गोदोनि सनानि आसथाम आरो जोंहा दंबावोमोन बिदिनो दङ गोबांनो दानि ओंखारनाय थैसाम जांख्रिथायनि थैसाम
न
गोबां बिदिनो सावथुनफोर दं आरो दा
औ
बैफोर सावथुनफोरखौ सावथुननि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे जोंनि सावथुनखौ फोथांना लाखिनायावहाय बा जोङो बे सावथुनखौ फोथांना लाखि नोब्ला फ्राय जोंहा मा खालामनांगौ जोङो जोङो ओ जों गाव गावनो बिसोरखौहाय हेफाजाब होलायनांगौ आरो बिसोर दिहुनगिरिफोरखौ नङा होमबा नोंथां औ। जे जोंनि बर' सावथुनफोराहाय बे बोसोरसेयावसो मोनसे मोननै ओंखारो।
औ।
बा मोनथाम मोनबासिमहालागैहाय ओंखारगोन आरो ओं थिग बेबायदिनो फुजा फुजा बेफोरबायदि समफोरावसो बे लाबोनानै बेफोरखौ देखायफैनानै जे ओ जोंनि बर' सावथुनखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि देखायनानै जि दा फोथांबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां
नोंनौ मा नांगौ।
नंगौ नोंथां। दा बे सावथुननि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायहरबाय दा नोंथांनि मिथिनायाव बे सावथुननि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ जिहेथु। जोंनि बर' सावथुन होनोब्ला गोदोनिफ्राय लानानै दासिमखौ नायनो थाङोब्ला जिहेतु आरो नाम्बार वानाव बेखौनो बुंग्रोनो थांगोन जे जिहेतु आलायारन।
औ।
आरो नायनानै जोबोद मोजां आरो। ओ बे आलायारन गानखौथ' माने आं दासिमहालागैबो नाम्बार अवान माने बादि मोजां मोनो आरो ओंनि बे आलायारन फिल्मनि बे मोनसे आलायारन। गानखौहाय आरो जोबोद मोजां मोनो दासिमबो माने खोनासंबाय थायो आरो आङो। आरो जोबोद मोजां खोनासंनो थाखायबो दा बिदिनो जोंना गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बा जोंनि बर' सावथुन। बुंनो थाङोब्ला गोदोनिखो नायनानै दानिखो नायोब्ला माने गोबां जौगाबोनायखौ माने बा दावबायबोनायखौ नुनो थांदों होननांगोन आरो। बा गोबां जौगाबु बाय होननानै माने बुंनांगोन आरो जिहेतु जोंनि माखासे से ओ बिदिनो फावखुंग्रिफ्रा बा फावखुंगुरफ्रा जोंना गोबां खस्थ'बो खालामबोदों सोरबाया जिउ बाव बोदों नङा होमबा खिन्थु बिदिनो माखासे से एक्टर ओ सोरबाया आं माखासे माने गोबां जोंनि हारिमा हारिमुखौ ओ खस्थ' खालामनानै लाखिबोनो सेस था खालामनाय बा लाखिबोनाय गोबां सुबुंफोर दं आरो। जिहेतु फिलिम होनोब्ला जोंना दा दानि जुग दानि बे जोंनि आथिखालनि समावहाय नाम्बार वानाव जोंना रिंसार एक लिंसार एक्टरमोन थाबाय सिदधार बर'।
औ।
माने जोंना बिसोरखौ होननांगोन आरो जिहेथु ओ मा होनो इखौ सोरां नार्जारि। इफोरो जोंना माने बिसोरो दा माने लाखिनानै दं आरो जोंनि बर'नि ओ जिहेतु सावथुन। बहाय आदा जेनेबा रिया ब्रह्म। ओ आरो ओ फुजा रिंखि। नार्जारि इसोरो माने गोबां माने खस्थ' खालामनानैबाबो दिनिसिम नैबे दा जोंनि ओ सावथुन मुलुगखौ माने दासिमहालागै मोजां बा ओ ओ फुजा मोनखौबोथ' माने गोबां माने आं सिगांनिफ्राय नुबोदों आरो जिहेथु जोंनि जोंनि न' फारकनि सासे जोंनिनो दादि जानाय माने बिसोरजों बे सिगाङाव माने ओ गानबो बरनहैदोंमोन बे समावहाय माने बारा इसां माने माबाबो जायाखैमोन आरो बा सिनायनायबो जायाखैमोन।
औ।
माने मानसिफोरा माने एथबां माने सिनायाखैमोन आरो बे समावहाय। आरो जेनेबा आङो नुनाय मथे आं ओनदैनिफ्रायनो नुबोदों आरो जिहे थु जोंनिनो न' नांजोबनाय जोङो आंनिनो दादै जानाय मोनसे ओ माने जि बिसोरखौ आं नुदों आरो ओनदैनिफ्राय जों उन्दै-उन्दै समाव बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामबोदों माने जौगानो हायाखै थारमाने गोबां खस्थ' खालामबाबो माने ओ बिसोरो माने माबा खालामनो हायासै आरो जाफुङासै बिसोरनि साननाया थेवब्लाबो। जोंनि जे माने बे बर' सावथुन मुलुगखौ जे लाखिनानै दोनथाबदों बा खस्थ' खालाम सोमदों बिसोरो लाखिनो थाखायहाय। बेफोरनि सेस्थाखौ माने दासिमबो गोसोखाङोब्ला मोजां नाङो आरो जिहेथु बिसोरो बै समावहाय जौ जौगायाखै बा मानि थाखाय जौगागयाखै होननानै बुंनो थाङोब्ला आङो। बेखौ बुंनो थांगोन जे बै समावहाय जोंना बर' फिलमफोरखौ माने मामोन बै समावहाय जोंना माखासे जोङो फरदाफोराव देखायनायफोरावल'
औ
माने फिलम बानायनाय समाव माने बेसेबां माने फैसा खरसा जायो। बेखिनि फैसाखौ माने खामायफिननोबा बिराद खस्थ' जायोमोन आरो बै समावहाय। बा आथिखालाव। आथिखालाव नोङो गोबां बिदिनो इउटुब ओंखारबाय फेस्टक ओंखारबाय। माखासे गोबां माने माखासे एपफोर ओंखारबाय जेराव। ओ जों फिलि्मफोरखौ बायनानै बिसोरो फैसा लानानै देखायनाय बेफोरबायदि माने गोबां जोंनि ओ बर' बर' फिलिम बा बर' सावथुनफोराबो माने बिदि फैसा थाखाफोरखौ बिसे जिहेथु ओ बानायनायाव खरसा जानाय बेफोरखौहाय माने। ओ बोखांनो हानानै दा जौगाबोनायखौ नु नुबोनो मोनदों आरो आरो जिहेथु ओ थैसाम फिल्मनि एक्टर रबि नार्जारि जिहेतु आंनिनो आमाय जायो आरो
औ
ओ बा जोंनिनो आमाय। ओ बे बेखौ बेबो जोंना माने गोबां खस्थ' खालामबोदों।
औ
जेनेबा आमाइ रबिनि स्ट'रिखौ बुंनो थाङोबाथ' माने गोबां। ओ सिगांनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामबोनाय
औ
सिगांनि समावथ' जोंनि बर'निजों सासे इनदि एफ बिमोन बेबो
औ
ओ जोंनि आमाय रबि नार्जारि आ
औ
फिलिम बा सावथुन मुलुगाव हाबनानै गोबां खस्थ' खालामबोनानै दिनैसिमबो दासिमबो खस्थ' खालामबोनानै गोबां माने। फिलिम बानाय बानाय। खस्थ' खालाम होनानै ओ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावहाय। ओ बिदिनो फरदायाव देखाय देखाय खस्थ' खालाम खालाम दिनैसिमहालागै दा। जौगाबोनो हमदों आरो बा जौगाबोबाय दायो। दा माने एसेब्लाबो साबसिन बा हामसिनाव फैबाय। माने बेखौ माने
औ
दा सिमहालागैया गोबां खस्थ' नि गेजेरजोंसो जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगा बा बर' सावथुनफोरा माने दा जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा माने जौगाबाय बा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो दा जोंनि बे बर' सावथुनफोरखौहाय अब्ला जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ बिनि सोमोन्दै रायलायनानै एसे मिथिलायनो मोनबाय
औ औ बे समावनो दोनथनसै होमबा नाजों नोंथां औ औ
औ